अ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ औ
औ औ औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गिबियावनो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरगोरनाय जाबाय
अ ओ नोंथां खुलुमनाय थाबाय,
औ औ औ ओ जोङो दा मानि बागै रायज्लायगोन नोंथां?
दा जोङो दाथ' नै माइ गायनाय बोथोर दैज्लां बोथोरनि
औ औ औ नोंथाङा औ आबाद औ औ नंगौ नोंथां ओ औ ओ आबाद होननानै बुंब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायोना नोंथां ओ जेरै मेसें बोथो राव जोङो लाइ, लाफा, मुला बेबायदि बिनो गोबां माने गोथां बेसादफोर जोङो आबाद मावनाय जायो। ओमफ्राय दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नङा होमबा ओ दैज्लां बोथ बोथोरावथ' जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ माइ आइबादथ' बयबो जों मावखानाय जायो। ओ बे माइ आबादनिजों लोगोसे औ नंगौ नोंथां औ मा बे माइ आबादजोंनो लोगोसे जोङो दाबायसा दैज्लां बोथोराव जोङ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै जिंखा बल बानलु ओ ओमफ्राय पथल लेस्रा बिदिनो गोबां औ नंगौ नोंथां औ औ औ। औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि गामियावबो बा नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बिदि मावखायो दा नोंथांना।
मावखायो मावखायो जोंङो बेबायदिनो सिगां आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेफोरो।
औ औ औ औ नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबादखौ बांसिन सिन मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि नैबेबायदि ओनसोलावथ' जोंनिया दैमाबो सेर जायो नालाय बेखायनो जोंनिया गासै आबादखौनो मावजोबनाय जायो आरो मा दैमानि ओफ्राय दै थिखांनानै लाबोनाय जायो बेफोरबायदिनो गासै आबादखौ मावजोबनाय जायो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ औ औ नंगौ नोंथाङा आबाद मावनो थाखायथ' गोबां दैनि आंखालबो जायो नालाय। ओ दैमाफोर खाथियाव थायोब्ला जोबोद साबसिनसिन मोजांसिन जायो आरोना औ।
आरो ना।
औ औ दैफोर थिखांनानै जोङो माने गोबां समावनो माने माने नांनायनि बारा माने दै मोनोब्ला जोङो माने औ। औ माने जोंनो दै मोनबाय थायोब्ला माने जोंना आबादफोराबो मोजां जायो साबसिन जायो औ नंगौ नोंथां। ओ ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय जों गोबां नुनो मोनदों माने गोबां सुबुङानो माने आबाद मावनानै गाव गावनि ओ गाव गावनि जिउखौ दालांनायखौ जों नुनो मोनदों माने साख्रिनिख्रुइबो माने गोबां माने रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना। नोंथां जोंनि गामि ओनसोलावहाय। हेलौ औ ओ गोबां सुबुङा औ औ औ नंगौ नोंथां ओ गोबां सुबुङानो ओ दानि गोदान जुगनि गोदान आदबजों ओ आबाद मावनानै ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बा मुलिफोर होनानै गोबां माने ओ माने गोदोनिस्राय गोदोनि जुगनिस्राय माने दा। टेक्न'लजिफोर बाहायनानै जोंनि आबादफोरा माने गोदोनिफ्राय माने दावगानाय जों नुनो मोनदों आरो। गोदोथ' बेबायदि आबाद मावला जोंनि आबै आबौ आबै आबौनि समनियाव। गोदोहाय आबै आबौनि समाव ओ आबाद मावोब्लाबो माने बिसोरो माने बिदि टेकनलजिफोर बा बिदि मल बा हासारफोर बाय हायामोन बिसोरो ओरैनो माने गावसोरनो माने दानायाथ' ट्रेक्टरबो ओंखारसै नङा होमबा नोंथां औ औ नंगौ नोंथां औ। गोदोथ' बांसिन मोसौनिखि जेरै गोबोर खिफोर बेबायदिनो माने जोंनि माने हासारजों माने जोङो माने नांगोलजों बा मोसौजों मोसौ खौ बा नांगोलजों जोङो हालेवनानै जोङो माने आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गो दो आबै आबौखौ औ ओ नों नोंथांङा ओ एसे औ औ नंगौ नोंथां नोंथ बिथाङा गोदोनि आरो दानि आबादनि बागै एसे फारागखौ फोरमायजागोन नों गोदो मारै मावोमोन जोंनि आबै आबौआ आबादखौ जों मारै ब्रै मावोमोन बा दा गोदोनिफ्रायाय दा बोरै सोलायनाय हमखो। दानि जुगाव आबादखौ जों माबोरै मावो। ओ गोदोनिया साबसिन मोना दानिया साबसिन जालांखो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन आरो आंनो।
बे आगोलो जोंनिया जेबो टेक्न'लजि गैयामोन नालाय मोसौजोंनो बिदिनो नांगोलजोंनो मावनाय जायोमोन। गासैबो
औ।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ
बेफोरजोंनो मावनाय जायो द दावगालां
औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां ओ गोदो गोदो गोदायथ' जेबो बेबायदि ओ दानि बायदि गोदो गोदाय जेबो मेडिसिन एबा मुलिफोर एबा हासार ओ होग्लाबायामोन माने जि हासार माने गोबोरखिफोरनिफ्रायसो माने बांसिन माने गोबोरखिफोर जोंनो माने बांसिन हासार खालामनानै आबादफोर खालामोमोन आरो गोदो दानियाथ' गोबांओ माने फिथाइ सामथायाइखौबो दानिया दसेनो मोनहोयो यो माबा मोनसे बिजि थुना होबाबो दानिया मोनो बा माबा मोनसे मुलि सारनानानै मोनहैयो बेबायदिनो माने गोदोनिस्राय दानि जुगाव माने आबादारि फोरा माने गोबां टेक्न'लजि बाहायनानै गोबां माने गोदो जोङो ओ बानलुखौ जे सेर मोनदोंब्ला दानिया बे सेरसेनि जायगायाव फांसे बिफांनियाव सेरनै सेरथाम हालागै दानिया माने मुलिजों एबा जोङो हासार होनानै जोङो दिहुननो हायो आरो नोंथां हेल'
औ नोंथां
हेल' औ
हेलो औ अ आं खोनादों
औ औ औ औ बेबायदिनो माने गोबां माने दानि जुगावहाय आबाद मावनानै माने दावगानायखौ जों नुनो मोनदों ओ खायसे मानसिफोर फोरा बुङो औ नंगौ नोंथां खायसे मानसिफोरा बुङो गोदो गोदायहाय ओ जेबो मुलि होआमोन बिनि थाखायनो जेबो बेमार आजार जायामोन जेबो बेमार आजार गैयामोन गोदोनि सुबुङा दानिया ओ दानि जुगाव दानि जुगावहाय मुलिनि आबादफोरखौ बा मैगं थाइगं रफोरखौ जानानै मुलि होनाय बा हासार होनाय मैगं थाइगंखौ जानानै ओ बेमार आजारफोरा साग्लोबजोबबाय दानि मानसिफोरा थाब थाब ओ थै यो बेबायदि माने गोबां सुबुङानो बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना गोदोनि सुबुंफोरा माने दा बो बुङो जोंनि आबै आबौआनो जा बा माने गोदोनि माने जायखिजाया गोदोनि बोराय बुरैफोरा माने बे बाथ्राखौ दाबो बुंबाय थायो आरोना ओ नोंथाङा बिनि बागाव एसे फोरमायना होजागोन आरो माने बे बाथ्राया नंमारगौ ना औ औ
एथ' सोलिगासिनो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
नंगोआनो नोंथां नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बेफोरबोथ' नंगोआनो
औ औ
जों बेफोरबायदि नुबोगासिनो दोङो दानिया मुलि बायदिसिनाफोरखौ बांद्राय बाहायनायनि मानसिनियाव बिदिनो बायसिना बेमार जायो आरो एम्फौ एनलाफोराबो बांद्राय बाफैनायनि खारनाव मुलि होनो गोनां जायो नालाय आरो फिथाइ सामथाइफोरफोरखौ थाब थाबनो दिहुननायनि थाखाय मुलि बाहायनाय जायो बेनि थाखायनो मानसिफोराबो बेमाराव गोग्लैलांदो आरोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ आं नों औ नोंथां नंगौ नोंथां आं नोंथांनाव औ औ नंगौ नोंथां आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो सानदों। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बा नोंथांमोननि गामियावहाय ओ मा आबादखौ बांसिनहाय मावनाय जायो?
जोंनियावथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय माइ बायदिसिनाखौ मावनाय जायो आरो नै दैज्लां थांनाय लोगो लोगो जोंनिया खायसेया आरोबाव माइखौ गायफिनाय बे जायबा बरा माइ होननानै बुङो बे माइखौ गायफिनो आरो खायसे फान्थाव बायदिसिनाफोरखौ गायो बिदिनो सोलिबाय थायो आरो। जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनिया दैमासेर जायो नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि आबादजोंनो सोलिना थायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङाबो आबादफोर मावो औ। औ नोंथाङाबो ओ आबादफोर मावो नामा न'आवहाय?
थ जोंनाथ' बेफोरबायदि जेबो साख्रि बाख्रि गैया नालाय न'खराव बेबायदि आबादजोंनो सो ना थानो गोनां जायो दैज्लाङाव। माइ गायनाय मेसेङाव बेफोरबायदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै सोलिनो गोनां जायो।
औ औ नंगौ नोंथां ओ आं नोंथांनाव फंसे सोंबावनि। ओ नोंथाङा ओ मा मैगंखौ जानानै औ मा मैगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
मैगं माने बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय दा जोंहा न'आवनो मावजोबनाय जायो नालाय गासै बुस्थु
औ नंगौ नोंथां नंगो।
बेनिखायनो न'आवनो थाखाय जोंहा लाव जोगोनार ओइ बे जायबा लाव होननानै बुङो। कबि थायसं फानथाव बेफोरबायदिनो थाखाजोबो नालाय बेनिखायनो बेफोरफोरखौनो आरो जोंहा माने बाजारनिफ्राय बायना बायना जानो गोनां जाया आरो माने ओरैबायदि। न'निनो हासार फाय बांला बाहायनानै खम मुलि बाहायनानै बेफोरखौनो सोलिना जानो गोनां जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ ओ जोङो ओ गुबुननि हाथाइ खला हाथाय बाजारनि मैगं बायसिनायस्राय जोंन' गायनाय माने जों न' मुलि होयामोनानो मैगं गायनाय जानाया जोबोर गोनां। थारमाने नोंथां ओ जोङो ओ बाजारफोराव बायनायखौ जोंथ' ओ मुलि हो मुलि होननायखौसो बांसिन मोननाय जाया नोंथां औ औ। औ जों हानायमानि न'आवनो गायनानै जेबो मुलि होआ मोना गायनानै ओ माने जायोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां। औ आरो औ नंगौ नोंथां आरो आबादारि औ औ नंगो नोंथां औ औ। औ नंगौ नोंथां ओ होमबा मा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ आबादनि बागैथ' जि सोंनो लागा नोंथांनाव सोंखाबाय आंङो ओ जोंना नोंथाङा समाबो जानानै फैबाय ओ आबाद नि बागै मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनाबो मोनबाय ओ बेनिखायनो मोनाबिलिनि फिन खेबसेबाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासि फिसिनानै जों सानैनि रायलायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नोंथां औ औ। दे दे।